हेलौ औ नोंथाङा खोना हादोंना औ जोबोद मोजां औ दा नोंथाङा ओरैनो दङना ना माबाफोर खामानि मावदों
दङ
अ जोबोत मोजां बिदिब्ला।
रायलाय जागोन सावराय जागोन
थाबैनो ओ आयदायाव बारलांदोनि नङा होमबा। हेलौ
औ खोनादों
खोनादों औ औ खोनादों। दा जोङो आयदाया ओ बर' सावथुननि सायाव जों जाखिनि सम बेखौ सावरायनो
नंगौ थारैनो नोंथां बर' सावथुन होनोब्ला ओ जोंङो गुबुन मोनसे दा आयदायाव सावरायखानाय बायदिनो सावथुना मोनसे ओ समाजनि हारिनि एबा सुबुं माहारिनि मोनसे आयना गारबोनाय समनि नङा होमबा गावहाय जोङो जोंनि गोसोनि सानस्रि महर मुस्रि नु-नुबोयो नङा होमबा दा नोंथाङा
दा ओ आङो नोंथांनियाव ओ एसे बिजिरनाय थायोबाव रायलायनोसै नङा हब्ला सावथुनखौथ जों बयबो नायो सावथुना ओ मोनसे दुखु थायो मोनसे रंजानाय थायो मोनसे ओ हिर' हिरइननि रल थायो मोनसे बिलोननि रल बियो आरो मोन माखासेया समाजनि माखासे जा नाय जाथायफोरखौ जों नुनो मोनो। दा आंनि सोंथिया माने आथिखालनि सावथुनाव जोङो माने मा मा मा मा बुस स्थुआ जोंना जेनेबा खम जानानै दं आरो बबे बुस्थुआ बारा जानानै दं नोंथाङा थुन नायो नङा होनबा
नायो नोंथां नायो सम स मायाव। औ फोरमायो सम सम नायाव
जेराव नों नोंथाङा बबे बुस्थुआ था-थाबा साबसिन जायो बबे बुस्थुआ थायाबा साबसिन जायो नोंथाङा सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा? आथिखालनि सावथुनाव
आथिखालनि सावथुनाव मोनसे आंनिबा ओरैबायदि मोनसे मेसेज होनांगौ जेरावनाखि जोङो संसारनि आंखालखौ जों बोरै सुफुंनो हागोन आरो संसाराव जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जेरै गावजों गाव अनलायनानै सोलिनो हागोन नङा होमबा नोंथां? आरो आथि
फोरखौबो रिजायनानै फोरमायनो हागोन अनलि नट बर' बेहाय जों गुवारै सावरायगोन
गासैखौबो लाफानानै बुंदों नोंथां। ओ संसारनि
औ सार औ
जिहेथु जोङो बेेसेबांनाखि आंखालथि बेफोरखौबो जोङो बबे जाहोननि थाखाय आंखाला नुजादों बेखौ बिनि सायाव जों मेसेज होनांगोन आरो लांदां
जेन माने सासे ओ नायगिरिया नायनायनि उनाव माने अ बेहाय जुदि सासे मानसिया जुदि बिदि खामानि मावोब्ला बेबायदिखौ जानो हायो जुदि बेबायदि खालामोबा सासे मान या ओ जिउआव जाफुंसार बा फैलार बेफोरखौ जों नाय नायनानै जेन बुजिनो हायो बेबायदि जानांगौ नङा होमबा?
दा बावै ओ नोंथाङा ओ र' बेखौ नांथ'ला जोंनि बर'नि माखासे जे ओ जा-जारिमिनारि साव थुन ओ थैसाम
जांख्रिथायनि थै नोंथाङा नायदोंना बे
खौ नायनाय जाबाय फास सेकेन्दखौ आं नुवाखै अ गिबि खोन्दोखौ आं नायबाय
नोंथाङा जांख्रिथायनि थैसाम बेबायदि दि बर'नि फिल्मखौ नायदोंना?
औ नोंथां आङो गिबि खोन्दोखौ नुबाय नाथाय से ओ नैथि खोन्दोखौ आं नुवाखै
औ। जोबोद मोजां ओ बेहाय दि जोंनि माखासे मा जानानै थांनाय जोंनि हारिनि गेजेराव जेरै ओ हारिया मोनसे आबुं हादर मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ माने थैनायखौ दान होनानैब्लाबो हादरखौ उदां महरै मोननांगौ होननानै बिथांमोनहा ओ जिउ होननानै नाजादों गावनि हा हादराव थायालासे गुबुन हादराव थानानैबाबो गावनि ओ जिउ खौबो थाखाय गुबुन हादराव थानानैबाबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो नाजादों नङा होमबा हेल'।
गावनि मोन्थाइ थ' बेखौनो नाजादों नङा होमबा?
दा बैफोर बायदि ओ सिनेमाया जेनबा जोंनि थाखाय ओ मोनसे जारिमिनारि सिनेमा हद होनब्लाबो जों बुंद्रायनाय जानाय नङा। मानो होनबा मोनसे हारिनि सायाव बिथा खालामनानै बिथांमोनहा सोरजिदों जाहाथे बिदि जादोंमोन होननानै इयुन इयुननि ओ इयुन जोलैफोरा जाहाथे जों बेखौ नायनानै मोनदांनो हायो बिथांमोननि माखासे सेन्टिमेन्टआ जों बेखौ गुबैयाव बुंनांगोन दा बेफोरबायदि बे सिनेमायावहाय माने जोंनि बरफोरा थांनानै जे थादों बे जोंनि ओनसोलाव दा थांनानै थादोंब्लाबो माने जाबायदि संसार जानायाव गुबुनफोरा आबुङै मोननांगौखौ मोननानै संसार जागासिनो नाथाय जोंनि माखासे ओ फलान खाबुफोरा जोंनो बेबायदि सुबिदाखौ होयियाव जोंनि खायसे ओ बिगा बिग्राइखाङारि हान्जाफ्रा बेफोराव नायनानै थानो हायैनि समाजनि थैसोबनायखौ नायनानै थानो हायैनि बे बेफोरबायदि बिग्रायनाया जोंनि गेजेराव ओ हादरदाव जेनेबा नांनो गोनां जादों खोना हादोंना? औ दा बेखौनो बे सिनेमायावबो जों नुनो मोनो आरो दा सासे बिमाया गावनि फिसाखौ अना खाना माबोरै अ हादर सिबिनाय हादर सिबिनायानो जाहैबाय हादर सिबिनायथ नङा हारि सिबिनाय हारि सिबिनायाव माने ओ गोसो होहोनो गोनां जादों गावनि बिनानाव गावनि बिब बिमादैफोरनि माखासे गाज्रि ओ गुबुननि अयथासार खालामनायाव बेफोरखौ रैखा होनो थाखाय दा बेफोर मोनसे ओ जारिमिनारि सावथुन बुंनांगोन आरो दा बिथांमोननि माखासे ओ फिल्माव जों सावथुनाव नायोब फोर नुयो दा माखासे सावगारिफोरा माने सा साज्रांखौ जों नुनो मोनदों आरो माने बेहाय बिस सों ओ रियलिस्क बे बुस्थुआ जोंनाव बेरखांजोबनो हायासै दा जों बावै सिगां दुरन्दार रिभेन्सखौ नायोबा जों बेखौ आरो रिजायनो हायो दा बेबो मोनसे हादरारि सावथुन दा बेहाय माने बिसोरो ओरैबायदि अ जांख्रिथाय मोनसे लाबोनो हादों जेरै पाकिस भुटानफोर हादरा बेबायदि बिदि सिनेमाखौ नुखांनायनि उनाव गावसिनि ओनसोलाव बेबायदि माखासे एजेन्सिफोरा खामानि दासिमबो मावदों नामा होननानै माखासे बिखारि मानसिफोरखौ नागिरदों माने सों माबा खालामदों स्टेटमेन्ट लादों बेफोरबायदि मोनसे खालामनो हानाय माने जोंनि गेजेराव नुनो मोनाखै आरो बे सिनेमानि गेजेराव
थारैनो थारैनो
औ दा जोंनि ओ बिनि माखासे खारनखौ ओ जाय लिरगिरि बिथाङा माने सोरजिदों जाथाया नंगौ खिन्थु माने जाबायदि सोरजिदों दा बिनि माखासे जायफोर आर्टिस्टफोरा बिनि महरखौ होनांगौमोन दा बे महराव नोंथाङा जाफुंसारनायखौ नुदों ना जाफुंसारनायखौ नुवाखै जोंनि बे थैसाम सावथुननि सायाव नोंथांनि नायनायनि एक्सपिरियेन्सआव सुंद'यै फोरमायनो हागोन।
थारैनो नोंथां जाफुंसारदों बेवहाय जोङो जोंनि जिहेथु मोननांगौ मोनथाय आरो बै माने खोनादों जों बेवहाय जोंनि अ जेराव जै कन्डसनखौ जों बावहाय मोनदां हादों नङा मोनदों हेलौ
दा ओ जोबोर मोजां ओ नों